अ हेल' नों
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय।
औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहामनायखौ जासोहरग्रोननाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों।
औ औ बुंनायसै।
नोंथांजों आङो दावबायनायनि सायाव सायाव एसे सा सावरायनो नागिरदों ओमफफ्राय नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां थारैनो बुंनोसै।
नोंथाङा दासान्दि मा मा जायगायाव बेराय नो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन बिदिनो औ। दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो ओ। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जायखारहैनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै मिथियो आरोना नों
औ औ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव।
औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना। हेल' नोंथां।